हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोङो दिनै ओ दोरोङारि नाफामनि सायाव ओ लानोसै नामा आयदाखौ।
औ औ दे नोंथां मोजाङै दा औ।
जोंना नाफाम मोनोब्लाथ दोरोङारि जाग्रा ओ मुवा नङा होनब्ला।
औ औ नों गौ।
नाफामखौ जोङो गिबियावनो बानायनो थाखाय जोङो ओ जेनेबा ना जेनेबा नाखौहाय नाफोरखौहाय जेनेबा ओ बिलोनिफ्राय एबा दैमानिफ्राय गुरनानै लाबोनाय जायो आरो लाबोनानैहाय बिबायदि खौहाय मोजाङै सुनानै खि सि गारनानै माने फोराननाय जायो आरो उम ओमफाय जेब्ला ओमफ्राय जेब्ला बे नायाहाय राननानै मोजां राननानैहाय राननाय जागोन अब्लाना जोङोहाय बे नाफामखौहाय ओ दुखु दुखु देनानै देनानै लानाय जायो आरो ओमफाय बेजोंहाय माखासे ओ मैगंफोर होफानाय जायो बेफोर मैगंफोरा जाबाय ओ थास बिसं दं ओमफाय आरो खुमब्रा गोरा बिदिनो बायदिसिना होनानैहाय देनाय जायो आरो नाफामखौ। ओमफाय बिदिनो बे नाफामखौहाय देखांनानैहाय ओ हासुं एबा दुंग्राफोरावहाय सोनानैहाय ओ नारसो नारसो सोनानैहाय जेनेबा बेखौहाय गोरा मारिनानै एबा होथिनानै दोननाय जायो आरो ओमफायो बे बेखौहाय बे नाफामखौहाय जेब्ला जेनेबा जि दिन एबा ओ थामजि दिनसो नि उनावहाय बेखौ जानाय जायो आरो माने जि दिनावबो जानाय जानो हायो अब्लाबो थामजि दिनसोनि थामजि दिनसो जाबाथाय जाबाथाय माने एसे गोथावसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
बिदिनो गोबां गोबाव गोबाव सिमहालागै जायो आरो बे नाफामखौहाय बिदिनो बोसोरसे बोसोरनै इफोरदि बुरजा बुरजा बानायनानैहाय माने बेफोरखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बिदिनो जोङो नाफामखौहाय ओ फुङावहाय ओरैनो ओंखामजोंहाय ओ बाथोन बायदि एवनानैबो जानाय खौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ नंगौ औ
औ ओमफ्राय आरो जोङो इदिनो नाफामखौहाय ओ थास' थास' बिसंफोरजोंबो जानायखौबो नुनो मोनो आरो
औ औ
अब्ला नोंथाङा नोंथाङा नाफामनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां जेरैबायदि ओ बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि एबा फोरमायलांनाय बाय बे जे नाफामनि खौ बोरै बोरै बानायनाय जायो ओ नंगौ जायगा लायि जायगा जेनबा सोब जा गानि सुबुंफोरनि ओ मुवा बेसादनि मोननाया जेनेबा आलादा आलादा जायो नालाय बेखायनो बा नायनायनि रोखोमाबो आलादा आलादा जायो नों थाङा बावैसो जेरैबायदि बुंलांदों जे नानिफ्राय बानायनाय जायो, औ नोंगौ नाजोंनो बानायनाय जायो। गिबियावनो जोङो। नाखौहाय, ओ गोदोनि समावथ' जोंनि आजै आजौमोन एबा आबै आबौमोना बुंनाय बदिबा माने नानि खिखौबो गारबाववामोन आरो। बेनिफ्राय आथिखालावथ' जोबोद सा साखोन सिखोनै बेखौ बानायनाय जायो। जेखियानो जादोआ गिबियाव नाखौ फोराननानै लानाय जाग्रोबाय, बेनि उनावहाय ओ जेब्ला नाया रानगोन एबा बियो गोरान जागोन अब्ला बेखौ देनानै ओ दुफु दुफु। खालामना लायो आरोना। बेनि ओमफ्राय बेवहाय ओ थास'नि देन्था एबा बिसं। बेखौ होनाय जायो। देफानाय जायो। ओ सानि बिगुरखौ गार नानै, बिनिफ्राय खायफा खायफा मा जेनेबा बिलाइखौबो होफायोदै थास' फोरनि बिलाइखौबो बेनिफाय थास' बिलाइफोरखौ होनानै मोजांङै, दो माने गेब्लेजासे मोननैजों मोजांङै मिसायजासे देयो आरो जेब्ला मोननैजों ओ मोनसे बायदि नुगोन मिक्स जागोनो, मोजांङै अब्ला बेखौ औवानि फोरानखानाय हासुंफोरखौ बेयाव सोसिगोन नारसो नारसो एखेबारे गोरायै एबा आ आथिखालाव जिहेथु जोंङो प्लास्टिकनि ब'याम एबा ग्लासनि ब'याम बेफोराव मोजांङै नारसोनानै सोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय औवाफोरनि हासुङाव बानायोब्ला जों बेवहाय माने, माखासे गोरान बिलाइफोर जेरै थालिर गोरान बिलाइ एबा बायदि रोखोमनि हाग्रा होरनि बिलाइजों गोरायै बारमुथेनो हायैबायायदि, सिंगाव सोनानै हरो आरोखि, ओमफाय सोरबा सोरबा मा खालामो बेखौ माने हाजों लिरथेनानै दोनो हा मा माथा हाफोरा बार हाबनो हाया नालाय। बेखौ हाजों मोजांङै। होथेना दोनसिगोन आरो, ओमफय भ'यामाव जाय जाय बानायदों बिसोरो नारसोखांनायनि उनाव प्लास्टिकखौ होसिगोन, बेनिफ्राय प्लास्टिकनि सायाव जिहेथु संख्रिखौ एसे बुरजायै सारलानानै होसिगोन आरो। जाहाथे बेक्टेरियाफोर गाज्रि मैखुनफोर दाबरथों बेफोरदि होनानै आरो। बेनिफाय बिदि खालामखांनायनि उनावहाय मुथेनानै ओ सोरबा सान्दुंआव गोलोमखांथोंसै होननानै होयो आरो। खायफा बिदि खालामा दाइरेक्ट होनानै सिङाव दोनो आरो सान्दुं नाङि जायगायाव जायगायाव बेनिफ्राय ओ जेरैबायदि नोंथां द'हाय बुंनाय एबा जि सान एबा थामजि सानसोनि उनावनो मोजां जाजायो होननाया औ जाजायो नोंथां बेनिफ्राय जेसेनो गोबाव सम लागोन एसेनो गोथावसिनसो जायो आरो जे जेनेबा मोदोमनाय बिनि जानाय बेफोरो आरो ना। ओ जिहेथु नाफामनि बाहायथिया जोंनि बर' खुनु माने जोबोद गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दंङ जों सानख'नो हायै समनिफ्रायनो ना? बेनिफ्राय गोबां। ओंख्रिफोरजोंहाय बेखौ माने लगायनानै जायो आरो जेन'बा बाथोनबो जायो बेनि उनावहाय नाफामनि बिदैबो जायो,। बेनिफ्राय ना नाफामजों थास'नि जि कम्बिनेसन बेथ' जोबोद मोजांखा। आरो बेनि अनगायैबो नाफामखौ गुबुन गुबुन ओ जेरै जारि, माना-मुनि बेफोर मैगंफोरजोंबो होनानै जायो आरो जेन'बा ज जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा।
ओं।
बेफोरनि अनगायैबो आथिखालावथ' जेन'बा जोङो थोजासे बिबांनि रावबो न'खर न'खर नाफाम बानाय गैया नालाय सोलायजोबबाय मुगाजों लोगोसे। जे गासिबोस बर'फोरानो माने खायफा खायफ फाथ' रोंबावलासो बानायनोनो। ओं बेख ओंखायनो मा खालामनो हायो जेन'बा जाय रोङो मोजाङै बिथांमोना माने बेखौहाय ओ बुरजा बिबांनि बानायनानै नाफामनि मोनसे फालांगि बायदि खालामनो हायो आरो नों।
औ औ नोंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' आरो गोनोखोआरि मुगा जेन'बा जोङो हाथाइ हाथाइ थांनानै फाननोबो गोनां गैबावलिया। जुदि नोंथांनाव मोनसे मोजां औ इन्टारनेट गोनां जानबुं दङब्ला बेखौनो बाहायनानै जोङो वेबसाइटनि गेजेरजों एबा अनलाइननि गेजेरजों जोङो बेखौ माने एडभारटाइजमेन्ट होनानै फाननो हायो आरोना नोंथां। बेनिफ्राय औ गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय जेब्ला मानसिफोरा अर्डार हरगोन अब्ला जोङो पस्टनि गेजेरजों एबा डेलिभारिनि डेलिभारि सोरबा थाफायोब्ला मोजां बिनि गेजेरजों माने जोङो दैथायहरनो हायो आरोना।
औ।
आरो जुदि बेखौबो गोरा मोनोब्ला जोङो जेरैहाय लकेल मार्केट दङ बेनिफ्राय गिदिर गिदिर जोंना हलसेल मार्केट दङ बेफोरजों जगाजग खालामनानै जोङो गोबां बुरजा माने हरनो हायो आरो नोंथांना। बेेफोरनि जों जोङो गावबा-गाव सुंथानो हायो थह नाफामा खोनानायाव फिसा मुं जानो हागौ खिन्थु ओ जेब्ला जोङो बेखौ फालांगियारि आदबजों नायगोन एबा फालांगियारि नोजोरजों नायगोन अब्ला बे जोंनो गोबां रां आरजिनायावबो हेफाजाब होयो आरोना नोंथां।
औ होयो नोंथां।
औ औ। थ' नोंथाङा आरो औ औ। नोंथाङा फोरमायदो एसेसो आरोबाव।
औ औ नोंथाङा होननाय बायदिनो ओ बिदिनो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो। गोबाङानो बेबायदिनो जोङो बर' बर' आइजोफोरा गोबां इदिनो ओ नाफाम खौ बानायनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो।
औ औ। जिहेथु बिनि जोंनि बे दोरोङारि जाग्रानि थावनाया माने एंगार थावनो हायैखा नङा होनबा नों थां।
औ।
ओ गुबुन हारिफोराबो बोजबदोंसोयो। माने जेन'बा जोबोद गोथ गोथाव मोनसे जाग्रा बेनिफ्राय ओ हुदा हुदा जालाङो आरो जेन'बा जाबाथाय आरो लुबैबावनाय। आरो जाबावगोन बेफोरबायदि आरो ना। नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नाफामनि गेजेरजोंबो गोबां रोजा रोजा न'खरफोरा थांना थानो हानायनि मोनसे लामा दिहुनन्ना लानो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां ना। औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबाङानो बाहायो जानांगौ।
ओ बाहायो माने आथिखालावथ' इसिबां बिदि नाफामखौ बाहायनाय नुनो मोनलिया आरो नोंथां। माने गोदोनि समावबा बाहायोमोनब्लाबो आथिखालाव बिदिनो साफा सानैखौल' बाहायनाय नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
माने ओ बेफोर बेफोर बानायनाय हुदाफोरखौ माने बावलांनो हमबाय। मानसिफोराहाय आथिखालावहाय जों लोगोसे सोलायलांबाय आरो माने।
औ औ अब्लाथ' जोङो लिरथि महराव बेखौ दोनोब्लासो उननि इयुन जोलैफोरा बेखौ सोलोंनो हागोन आरोना नोंथां।
औ।
औ नङाब्लाथ' गोमालांनायनि लामायावसै
औ औ नंगौ नोंथां गोमालांगोनानो होनजासिगोन जेनेब्ला लिरनानै दोनाब्लाथ'
औ औ
इदिनो जोंना नाफामफोरखौ एसे बिदिनो सोलोंथाइ लानायफोराव एसे एसे बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो इफोराव जेनेबा ओ नाफामनि सोमोन्दै बिदिनो ओ लिरनाय जेनेबा फोरमायनानै नानै होनाय बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो
आथिखालाव आरोना
औ औ
औ औ
अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनजासिगोन नामा
औ औ दोनजासिगोन दे नोंथां
औ दे
औ औ दे